हेल' नोंथांङा नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ। जोङो दिनैनि टपिकखौ सावरायगोन ओ आथिखालाव ओ इन्टारटेट मुगा फैनायनिफ्राय जोंनि ओम खामानिफोरा माबाददि आवगायखो जोङो बिनि सायाव सावरायगोन। आरो ए इन्थारनेट गैयै समाव जोङो ओ माबाददि जिउ खुंबोदोंमोन आरो दा गोदान मुगायाव ओ सामफ्रामनि जिउ खुंनायाव इन्टारनेट मुगा फैनायाव जोङो माबाददि हेफाजाब मोनखो बिनि सायाव जोङो सावरायगोन। आथिखालाव जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव इन्टारनेट मुगा फैनाय लोगो लोगो जोंनि खामानिफोरखौ जोङो थाबैनो मावफुंनो हादों। थाबैनो जोङो मेसेजनि जोहै गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बै गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो मेसेज दैथायहरनो हायो। जेब्ला जोङो बेनि सोलायै लाइजामदों जेब्ला बै जायगासिम दैथायहरनांगौ जायो अब्ला जोङो गोबाव सम नांगौ जायो। आरो जोंनि बे सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव आथिखालाव इन्टारनेट मुगा फैनाय लोगो लोगो जोङो मोनसे ओ सेकेन्डनि गेजेरावनो मिनिटनि गेजेरावनो जोङो ओ बै जायगासिम लाइजाम दैथायहरनो हायो बा मेसेज दैथायहरनो हायो दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद हेफाजाब बा हेल्पफुल जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो फरायसाफोरनि बेलायाव बा सोलोंसाफोरनि बेलायाव जोङो मुलुगसोलोंसालि फरायसालिमाफोरावबो जोङो इन्टारनेट बाहायो हिसाबै जोङो गावनि नांगौ एन्सारफोरखौ जोङो थाबैनो बुथुम सनानै लानो हायो आरो जेब्ला बिजाब फरायनानै जोङो। गावनि नांगौ इन्टारभिखौ जों नागिरनायाव गोबां टाइम लायो। ओस जोङो मोननैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो मोननैयावबो समान ओ समानथिखौ जों होनांगौ इन्टारनेटआवबो जोङो समान नोजोरजों होनांगौ आरो बिजाबावबो जोङो समान नोजोरजों होनांगौ। अब्ला जोङो मोननैजोंबो ओ मोननैजोंबो गोरोबनो हायो। दा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव इन्टार मुगा फैनाय लोगो लोगो जोङो अनलाइननि जोहै फैसा बाहायनाय अनलाइननि जोहै फैसा लानाय बेफोरो मोजां सुबिदाया जोंनि गेजेराव फैदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो दखान गलाफोराव जोङो आखायजों आखाय फैसा होआलासिनो जोङो अनलाइन नि जोहै ओ माखासे ओ एप्सनि जोहै जोङो फैसाखौ लालाय होलाय खालामनो हायो। बेजों लोगोसे जोङो सोलोंथाइखौबो गोजौ फारसे लांनायाव थाब जौगा जौगासिननाय जोंङो आथिखालाव नुनो मोनो। बेजों लोगोसे अनलाइननि जोहै जोङो माखासे गुबुन जायगाफोरखौ जोङो नायनो हायो माखासे नुथायाइफोरखौ जोङो ओ ससियेल मिेडियानि जोहै नुनो हायो। ओ‌ गुबुन जायगायाव मा जाथाय जादों जों बेफोरखौ नुनो हायो। आथिखालाव जोंनि इन्टारनेट मुगा फैनाय लोगो लोगो गोख्रैथिजों गोसारो गोख्रैथिजों ओ खामानि मावो हिसाबै जोंनि थाखाय बुहुद सुबिदा फैदों। दा नोंथाङा बै सुबिदाफोरखौ मोननानै माबादि मोनखो
अ नोंथां बुंनाया थिगानो। गोदोनि आरो दानि मुगाजों गोबां गोबां दिडिफारेन्स जाबाय। ओ गोदो गोदोनि मुगायाव इन्टारनेेट गैयै मुगायाव जोङो जेबो सुबिदाफोर गैयामोन नाथाय दायो जोङो गोबां सुबिदाफोर मोनबाय। दानि गोदोनि मुगायावहाय जोङो मबाइल गै मबाइल फन गैयामोन। मबाइल फन गैयैनि जाहोनाव जोङो सासे लोगो सासे मानसिजों गुबुन सासे मानसिनो जोङो रायज्लायनायनि गेजेरजों जोङो फनजों रायलायनाय गैया मा गैया जोङो लाइजाम लाइजाम हरनानै जोङो ओ लाइजाम हरनानै जों खबर लालायनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालावहाय ओरैबायदि ओरैबायदि ओरैबायदि सिगां आवगायबोबायना जोङो- जोङो गोजान गोजान जायगायाव थानानैब्लाबो जोङो गावजों गाव जोङो फननि गेजेरजों जों रायलायनो हायो इन्टारनेटनि मुगा जों लाइक ओ वाटसाप फेसबुक मेसेन्जार इन्सटाग्राम बेफोरनि गेजेरजों जोङो खौरांखौ दैथायहरलायलायनो हायो आरो मेसेज हरलायनानै जोङो नों माबोरै दं आं माबोरै दं जों बेफोरखौ खबर लानो हायो। जे जे जोङो गुबुन दाबसे जायगायावहाय माबाफोर मोनसे मोनसे प्रब्लेम जादोंबा बे प्रब्लेमखौ जोङो माबाफोर मोनसे घटना जादोंबा बे घटनाफोरखौ जोङो आरो टिभि टिभि फेसबुक बेफोरनि गेजेराव भिडिअसफोर नायनानै जोङो मोनदांनो हायो। आरो जोङो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन बेसाद नुयैफोर नुनो मोनै बुस्थुफोरखौबो जोङो बे बे इन्टारनेटनि मुगाजों बे इन्टारनेटनि मुगाजों जोङो नुनो मोनो। आथिखालाव जोङो इन्टारनेटवहाय फरायसाफोरनि थाखायबो बिराद सुबिदा जानो होबाय नोंथाङा बुंलांखाबायमोन अब्लाबो आङो एसे बुंनानै होबावसै जेरै जोङो साबजे फेथि ए आइ जेमिना बेफोराव जोङो जोंनि सोंथिखौ एक मिनिटनि गेजेरावहाय एक मिनिटनि गेजेर बा एक सेकेणडनि गेजेरावनो जोङो बे कुइसनखौ सोंथिखौ
सार्च खालामनानै नायोब्लानो जोङो बिनि एन्सारा गावनो गाव नुजाफैखायो बेनि थाखाय बिनि थाखाय जोंनि दानि दानि गोदान मुगायाव बेफोर बेफोर सुबिदानि थाखाय बिराद मोजां फरायसाफोरनि थाखाय माखासे माखासे बुक लेखा बिजाब गैयैफोरनि गैयैफोरनि फोरनि माबा एन्सारफोरखौबो फिननायफोरखौबो जोङो बे साट जिपिटि ए आइ बेफ्राव जोङो सार्च खालामनानै मोननो हायो बेफोरनि गेजेरजों जोङो फरायनो हायो। नोंथाङा नोंथाङा दानि आरो गोदोनि मुगानि दिफारेन्सफोरखौ मा माबायदि मोनदाङो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नोंगौ दानि आरो गोदोनि जोंनि इन्टारनेट मुगा फैनायाव जोंहा गोबां दानि समाव जोङो इन्टारनेटनि मुगाजों जों गोख्रैनो खामानिखौ मावनो हायो। आरो गोदोनि समाव जोङो ओ इन्टारनेट गैयि समाव जोंनि जिनिसफोरखौ जों अनलाइननि जोहै गावनि गाननाय जोमनाय ओ जानाय लोंनाय जों बेखौ मोननो हायामोन नाथाय आथिखालाव अनलाइननि जोहै जोङो जाग्रा मुवाखौबो जोङो अनलाइननि जोहै अर्डार खालामनो हायो गावनि गाननाय जोमनायखौबो जोङो अनलाइननि जोहै बिहरनो हायो आरो जोंनि नांगौ मुवाफोरखौ जोङो गुबुन दाबसे हा-हादोरनिफ्राय बै दाबसे हादोरसिमबो दैथायहरनो हायो नाथाय गोदोनि समाव बेफोर गैया हिसाबै जोङो आथिंजोंनो थांनानै ओ साइकेलजोंनो थांनानै बा थाबायनानै जोङो ओ मुवा बेसादफोरखौबो जों खस्थ'यै दैथायहरनांगौ जायोमोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा इन्टारनेट मुगा फैनाय लोगो लोगो जोङो ओ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बै दाबसे जायगासिम जोङो फननि गेजेरजों रायज्लायहरोबानो जोङो बै जायगासिम थाबैनो ओ गारि मथर बा ओ बिरखंफोरजों लांनानै जोङो बै दाबसे जाय दासिम सहैहोनो हायो। आरो आं जे जायगायाव थादों बे जायगायाव थानानै बै दाबसे जायगासिम जोङो मुवाफोरखौ जोङो दैथायहरनो हायो आरो गोदोनि समावथ' जोङो बेफोरबायदि सुबिदाफोरा गैया हिसाबै आथिखालाव बेफोर सुबिदाफोरा अनलाइननि जोहै फैबाय हिसाबै जोङो एसेब्लाबो ओ हेफाजाब जादों गोदोनि सम आरो दानि सम गोबां फारागथि दं। मानोना गोदोनि जानाय जाथायफोरखौ जोङो आथिखालाव ओ बेफोरखौ जोङो रायखांबांलिया नाथाय आथिखालनि गोदान मुगानि ओ अनलाइन जुगनि जाथायफोरखौ जोङो जेब्लाबो जावले जावले रायखांफिननो हायो। जावले जावले जोङो नुफिननो हायो आरो नांगौ बा गोमानाय बेसादफोरखौबो जोङो मोनफिननो हायो। नाथाय गोदो गोदायनि समाव जोङो खुगा खुगाजोंल' सोलिबोनाय जाथायफोरखौ जोङो आथिखालाव रायखांनाय नुनो मोनला बेनिखायनो गोदोनि ओ समनि ओ समाजनि संसार जाबोनाय आरो आथिखालनि जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ ओ जिउ खुंबोनाय ओ मुगाया एसेब्लाबो आलादा बा सोलायबोदों। दा बेनि गेजेराव गोबां खामानिखौनो जोङो गोख्रैथिजों मावनो हायो आरो बेफोरनो जोंनि मोनसे एं एंगारनो हायै मोनसे बाहागो मानोना जोङो बेखौ जों सान साफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव गोनां जायो आरो जोङो थांलाय फैलायावबो जोङो गोबां हेफाजाब जायो। आरो लकेसन नायनायावबो जोङो हेफाजाब जायो। आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावो नामा?
ओ गोदोनि आरो दानि जोंनि थांनानै थानायाव जोङो गोदो नंगौ बेनो जे जोङो गोदो ओ गोजान गोजान लामा हान्थिनोब्लाबो जोङो साइकेल नङाबा आथिंजों थाबायनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव बिराद सिगांग्रो जाबाय। जोङो साइकेलफोरनि अनगा जोङो दायो दायो जोङो ओ गारि मथर आरो फ्लाइट बेफोरनि गेजेरजों जोङो दसेैनो सहैनाय खालामनो हाबाय, गोदोनि दिनाव बेफोर सुबिदायानो गैखायामोन होनजायो। ना बिनि थाखाय दानि मुगाया दानि मुगाया बांसिनै जिउ खुंनाय राहायाव बिराद मोजां आरो। जाबाय जेनेबा जोङो जा गान्नाय जोमनायनि बेलायावनो जोङो दानि मुगायावहाय जोङो दखान गलाफ्राव थांनांगौनि जेबो गोनाङानो गैया जों बेफोरखौ अनलाइनलि गेजेरै जोङो अर्डार खालामनानै जों गाननो हायो। बेफोरनो आंनि मोनदांथिया। नोंथांजों दिनै बे आयदानि सायाव सावरायनो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों, फैबाय थानाय समाव नोंथांजों बेफोरबायदियै रायलायनो मोनबावगोनखौ आसा खालाम-आसा खालामो।
नंगौ ओ दिनै बे आयदाखौ सावरायनो मोननानै नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना बे आथिखालाव जोंनि ओ सुबुं समाजाव बाहायजानाय मोनसे आयदा ओ जे गोजोननाय थाबाय नोंथांजों बे ओ आयदाखौ सावरायनो मोननानै उननि सि हाबाफारियाव नोंथांजों लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय, गोजोन्थों।
गोजोन्थों।